औ खोनादों औ नोंथांनि कल हरनाय जाहोनना मामोन।
अ अ नोंथांखौ आं कल हरनायनि जाहोनना जादों। जोङो मोनसे टपिक लानानै फैनि लानानै फैदों बेनो जाबाय बर'नि दामजु मा मा दामजु बर'फ्रा बाहायनाय जायो बिनि बागै सावरायनो। नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना।
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला आङो जुरेजेननो नोंथां। बर'नि दामजु होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जेरै मेनलि जोंनि दामजुफोरा जाबाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा गगोना। बेफोरनो जोंनि आंगो बर'नि दामजु दा बेफोर। खौ जोङो खायफाखौ जोङो औवाजोंबो बानायनाय जायो। आरो खायफाखौ जोङो दंफांनि दंफांजोंबो बानायनाय जायो आरोना। नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जों जेरै औवानि दामजु होनोब्ला जेरै जोङो थरखा थरखाखौबो जोङो औवाखौ दाननानै बेखौ दानखावनानै। सैनानै। फारसेथिं एसे फिसा खालामनानै बेबायदिनो जोङो। औवाजों औवा बुजाबनानैबो मोनसे दाम दामनाय मोनसे मोनसे साउड ओंखारहोनो हायो नङा होनबा नोंथां दा बिनि। सावनफ्राबो गोबां खोनानो थाखै खोनासंनो थाखाय जोबोद मोजां आरोना बेबायदिनो आरो सिफुं सिफुंआबो जोंनि बर'नि मोनसे दामजु। बे सिफुंखौ जोङो। बिनि गुदुंखौ जोङो मोनबा फलंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बेखौ अराव सावनानै बे औवाखौ औवा मोनसे एसे फिसा थायोना बे हवाखौ जोंनि जाय औवा थाइना माबो होनना बुङो दा बे औवा फिसाखौ लाबोनाय बे खौ मोजां हानानै अराव गुजिफोरजों सावनानै बे गुदुंखौ फलंनाय जायोना बेखौ गोबां मा होनो बेखौ दामनानै बिनि खोनानाय बिनि रिंसारथिया गोबां खोनासंनो थाखाय जोबोद मोजां बेबायदिनो बेफोर आगजुफोरखौ जोङो बाहायो जेरै बेफोर आगजुफोरखौ लानानै जोंनि बे आगजुफोरखौ जोङो गोबां फोरबोफोराव हाबा फोरबोफोराव बाहायनाय जायो जेरै बैसागुनि समाव बैसागु मोसानायफोराव जों बेफोरो दामजुफोरखौ खौ बाहायो जेरै खाम जथा सेरजा बे सिफुंफोरखौ बाहायनानै जोङो गाव गावनि फोरबोफोरखौ रंजानायजों जोङो फालिलाङो नङा होमबा नोंथां आरोबाव बेबायदिनो खेराइ खेराइ मोसानायफोरावबो बे सिफुं दामनायफोरजों ओ गोबां खाम दामनायफोरजों गोबां बर'नि ओ बर'निस सिनायथि बर'नि मोसानायफोरखौ जोङो मोसानो हायो
औ
ओ बिबायदिनो बिया आ हाबा फोरबो फोरावबो ओ बिबायदिनो बर' नि दामजों जेरै सिफुंफोरखौ जथाफोरखौ बाहायनानै जोङो बेबायदिनो ओ गोबां ओ रंजानानै रंजानो हायो बेफोरखौ दामनानै गोबां गोजोननाय मोननो हायो नङा होनबा नों थां ओ बेबायदिनो ओ अब्ला नोंथांमोनिथिंबो आन दाबो आगोलाव जेरै बेफोरबायदि बर'नि दामजुफोरखौ बाहायो बेबायदिनो दाबो नोंथांमोननिथिंबो बेफोर आगजुफोरखौ बाहायो नामा नों थाङा बिन सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
आं नोंथांनि सोंनायखौ आं गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ खाम ज'था सेरजाखौ गाव गायनि आखाइजोंनो दानानै जोङो दाम बुनानै रंजाबोनायखौ नुदों बर'फ्रा जेब्लानिफ्राय सुबुं सु सोदोमस्रि बा सुबुं माने गामि समाज दाब'नो रोंदों बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बैफोर रोखोम आइजेंखौ दामग्रा आइजेंखौ जोङो दाबुदों आरो
औ औ नोंगौ नोंथां
अदाल बिफांजों जोङो जोंनि द्रामखौ जोङो बुग्रा माने जों खामखौ बानायनाय जायो बिदिनो जोङो सिफ फुंखौबो जोङो बिदिनो औवा थाइजेखौ औवा फिसानिफ्राय जोङो बानायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो सिफुंखौ जोङो बर'फ्रा गुदुंबा सुफुंनानै जों बेखौ देंखो बोनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो सेरजा सेरजाखौबो जोङो बर'फ्रा गाव गायनि आखाइजोंनो दानानै बनायो
औ
आरो सेरजानि रिंसारनाया जोबोर मोजां जाय सेरोजा दामनानैबो दिनै सान्दो बावदिया होननाय सम माने खोथा दङ सान्दो बावदियाव अखा लेंहरलायनो हायो नोङो सेरजानि देंखो जोंनो मानो सेर जेनि रिंनाया जोबोर मानसिखौ गोसो बोहर होनो हायो आरो बिनि दुखुनि समावबो दुखुनि रिंसार बोनो हायो खुसिनि समावबो खुसिनि रिंसारबोनो हायो मानोना सेरजानि दामनाय देंखो होआ जोबोर मो गोहोम मानसिफोर उ गोसोखौ गोमो होनो हायो आरो औ बियो जोंनि बर'नि आइजें आरो जेरै सेरजा दामनायाबो दिनै सेरजायाबो दिनै जि आइ टेक मोनबाय आरो बर'नि खाम बेबो दामनायाबो दिनै जि आइ टेक मोनबाय बेफोरबो जोंनि बर' हारिमुनि जौगानायनि मोनसे मोनसे बिदिन्थि आरो जोङो जोंनि बर' हारि खौ जौगानायाव बेफोरबो मोन आगानसे जोंनि दावगाफानाय आरो नोंथां जों बर'फोरा दामनाय देनायाव जोबोर आखा फाखा जों गाव गायनो आइजें आइलाखौ जों गावगायनो दानानै जोङो दामनो रोंगौ बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोङो फार खमथिबो बिथिङाव जों दिनै जोंनि दामनाय देनायखौ जोङो लाखिनो हायो बर'फोरा। आरो जोङो बिदिनो हाबा जोङो हाबाफोराव बिदिनो मिथिं दावथिंफोरावबो जोङो बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजाखौ दामनानै जों दिनै बागुरुम्ब दै मोसायो। जेरै बागुरुम्बाखौ जों बोरै मोसायो जेरै बर' आइजो फोर लांगा दख'ना गाननानै फास्रानि फालि लानानै बिदिनो गस्ला ब्लाउस गोजा गाननानै जोङो बेखौ जोङो बागुरुम्बाखौ जोङो मोसानायनि रंजायो आरो। बिदिनो जोङो बैसागोफोरावबो जोङो बर'फ्रा खाम जथा, सिफुं, सेरजाखौ लानानै जोङो रंजायो। आरो बिदिनो बर'नि हाबायाव जेब्ला नोंथाङा सोरबा हिन्जाव बा आइजोखौ जेरै- बे लोरबा खैना गोदान हिसाबै जों लानानै फैयो अब्ला जोङो बेखौ
औ
बरायनायावबो जोङो बेयो मानोना हौवा गोदान बा हिनजाव गोदानखौ जोङो बरायना लाबोनायावबो जोङो बेखौ खाम, जथा, सिफुं, सेरजाखौ जों बाहायो आरो। बेफोरो मोनसे बर'नि हा बानि मोनसे बियो आसार खान्थि आरो जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोङो गाव गावनि दामनाय देनायखौ जोङो बाहायबोनायाव जोङो रों आखा -फाखा खालामो जोङो। थिग बिदिनो जोङो मिथिं दाव थिं नि अनैबो जोङो ओ गोबां हाबा दान्स खालामनायखौ आथिखालावबो आथिखालाव जोङो गोबां सावन दामनानै जोङो जोंबो सिफुं दामनानैबो जोङो दिनै साावन लगायनानै जों दिनै हाबाफोराव जोङो रंजानायखौ जोङो नुयो। बेफोरबो मोनसे जोंनि माने आसार खान्थि आरो मानोना जोङो दिनै गोदान बादायलु मुगायाव टेक्न'लजि जौगानायनि गेजेरजों जोङो बेयाव दामनायखौ जोङो बेसेबांबा गोजानावबो जोङो सोदोबखौ हरनो हायो आरो नङा होमबा? गोदोथ' जोङो द खाम सिफुं दामोब्ला जोंनि बे जायगा दख्लासेयावल' गोसारनानै हायोमोन नङा होमबा नाथाय दिनै जोङो बेखौ जोङो साउन्ड जों दामोब्ला दिनै जोङो गोबां गोजानावबो जोङो पास किल'मिटार दस किल'मिटारसिम जोङो बिनि रिंसारनायखौ हरनो हायो आरो। बिदिनो जोो जोंनि बर'नि दामनाय देनायाबो जौगाबाय गोदो जोङो ओ गोदो जोङो गामि ओनसोलावनो दामनानै मोसायोमोन नङा होमबा? आथिखालाव जोङो, जोङो जौसङावबो जोंनि मोसानायखौ जोङो दिन्थि नो हायो नङा होमबा बैसागो मोस-' मोसानायानो जा खेराइ मोसानायानो जा जोङो बर'नि खाम जथा सि फुं सेरजाखौ लानानै जों दिनै रंजानो हायो आरो नोंथां। आंनिफ्राय बेखौनो बुंबाय। आरो नोंथाङा जुदि दामनाय देनायनिफोर सोमोन्दै एसे मिथियोब्ला नोंथाङा ओ बुंफोरनानै होनो हाबावगोन।
औ औ बुंनो हागोन नोंथां। अब्ला ओ जों ओ -ओ मिथिगौ नङा होनोमबा नोंथां ओ दल खौ जों माबायदि बानायो नोंथाङाबो दहाय फोरमायलांदों नङा होमबा। दल बे खाम खौ ओ जोङो दंफां अदाल दंफांनिफ्राय बा मोजां काट बे गाम्बारिफोरनिफ्राय बा मोजां काटफोरनि लानानै ओ बेखौ बानायनाय जायो नङा होनबा ओ बेखौ जा ओ जुनारनि बिगुरफोर होनानै बेखौ बानायनाय जायो आरो जे ओ बे खामखौ ओ गोबां मोसानाय मुसुरनायावल' बाहाया बेखौ हाबा फोरबोफोरावबो बा बबेबा रंजाथाइ फोरबोफोरावबो गासैयावबो बाहायनाय जायो नङा होनोमबा नोंथां बेबायदिनो ओ दा नोंथांनियाव आङो ओ सोंनो सानदों जे ओ ओ मा होनो ओ गगोनाखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जोंनि बे बर'नि दामजुना गगोना औ
गंगोनाखौ आं बेखौ एफाग्राब आंहा गोसोआव गैया आरो आं दिनैसि सिमबो आं बिनि बानाय बानायफेरनायखौ आं दिनै नु नुफेराखै नोंथां औ निमाहा बियो नोंथांनिफ्राय मानोना आं दामनायखौ जोङो नुदों नाथाय आं बोरैहाय बनायो होननानै बुङोब्ला आं बेखौ दिनै बुंनो हानाय नंला नोंथां ओ नोंथांनियाव आं बेखौ निमाहा बियो आरो जोङो गोबां दामनाय आगजुखौबो जोङो बाहायबावो नोंथाङा मोओ बे खोथाखौ बुंबाय आं गोसोआव दासो फैदों गंगनायाबो जोंनि थाखाय बेबो जोङो बेखौ ओ जि आइ टेक हिसाबाव जोङो मोननो हाबाय नङा होमबा जों दिनै बेखौ बर'फ्रा जे आइ माने बाहायो आरो जों बेखौ बेखौ जोङो गुबुननि आखायाव जों होनो हाया आरो गुबुनाबो बेखौ जोंनि दामग्रा होनानै जोङो सेख'नानै लानो हाला आरो बर'नि बे दामनाय आगजु फोरा जोङो गोबां बिथिङाव जोङो दिनै बाहायबोनायखौ जों नुयो नङा होमबा दिनै गोजान जायगायाव जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थांनायावबो जोङो खाम, जथा, सिफुंनि जोङो गोनांथि जायो नङा होमबा जाय मोनसे हारिया गाव गावनि आसार खान्थिखौ देखायनो थाङोब्ला बा जोंनि हारिनि हारिमुखौ देखायनो थाङोब्ला जोङो खाम, जथा, सिफुंखौथ' जोंनो नांखागोन नङा होमबा जों बिदिनो जोङो बाहायनानै जोंनि आइजें आइलाजोंनो जोङो दिनै रंजायो बर' हारिया औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोननोसै नामा
औ नंगौ जागोन नोंथां दे अब्ला खुलु गोजोननाय थाबाय औ खुलुमबाय